औ,
हेल'
औ नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ, औ, खोनादों औ। ओ, अब्ला जों नोंथांजों नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जों ओ, जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव। नोंथाङा सावरायनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां? औ औ, ओम बिदिब्ला जों दावबायनायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
जायो, जायो नोंथां।
औ जागोन नोंथां ओ दावबायनायखौ अब्ला आंनो बेखेवजेननोसै नामा नोंथां?
जागोन दे दे बेखेवना होदो दे नों
जागोन दे औ ओ दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ, गावनि ओनसोल एबा जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ, बेरायहैनाय बा जानगार लांनायखौनो जों मोनसे दावबायनाय होननानै हमनानै लानो हायो आरो नोंथां। ना? जों बे दावबायनायजों लोगोसे गोबां माखासे गुबुन गुबुन जायगानि एबा मिथिंगाफोरखौ नुबोनायजों लोगोसे जों गोबां ओ सोलोंनोबो मोनो एबा सोलोंथाइफोरबो लानो हाबोयो आरो नोंथां ना?
औ औ
जों लोगोसे जों दावबायनो होनोब्ला माने ओ, दावबायनायाखौ मोनसे सोलोंथाइनिनो मोनसे बाहागो हमनानैबो लानो हायो आरो
नंगौ
बेबायदिनो नोंथां, ओ माने आंबो सासे दावबायारि नालाय माने गोजान गोजानाव दावबायनो ओ थांनो रोङाब्लाबो खाथि खालानि जेनोखि जोंनि ओनसोलफोराव मिथिंगाफोर दङ एबा माखासे जायगाफोर दङ बेफोरावनो ओ, दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां। बेबाय दिनो जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जेरै जों बुंनो हायो जोंनिनो, ओ ओनसोलनि खाथियाव थानाय माहारियारि जाय मानास हाग्रामा नै बैफोराव ओ, दावबायहैनानै गोबां माखासे सोलोंनो मोनदों एबा माखासे ओ ओ जेरै गामि ओनसोलाव नुनो मोननि बेसेन गोसा जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनदों आरो जों बेफोराव दावबायहैयोब्ला माने माखासे ओ जेरै मोसा लख्रा गान्दा मै दावराय बै आरो लोगोसे दाउसेन दाउलानि बै गाबनाय जेनाखि देंखोफोर बेफोरखौहाय जों रोखोम रोखोमै माने ओ खोनासङो मोन नो आरो नोंथां
औ नंगौ
आरो बेजों लोगोसे जों बैफोराव थाङोब्ला माने जोंनि बे ओ हाग्रामा ओनसोलाव एबा ओ बेफोराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि बे ओनसोलनि जेनाखि माखासे गोमालांनो हमनाय जिब जुनार नै बैफोरखौ जों दाब दाब जायगानिफ्राय ओ फैनानै नायफैनायफोरखौ जों नु नो मोनदों आरो नोंथां माने बेफोराव थांनानै बै फोर बिथांमोना जेनेबा जोंनि ओनसोलफोराव फैनानै ओ जोंनि ओनसोलाव ओ माबायदि थायो माबायदि गानो माबायदि जोमो माबायदि रायज्लायो आरो जोंनि थासा रिफोरा माबोरै नैबैफोरखौ ओ बिथांमोनाबो जोंनि फ्राय सोलोंनानै लाङो जेरै बिथांमोना माखासे दायरि फोराव सेबखांनानै लाङो माखासे फट' सेबखांनानै लाङो बेफोर माखासे जा लेखा गोरों बिथांमोना बिजाब महरैबो सुजुनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
बेजों लोगोसे जोंबो बिथांमोननिफ्राय माखासे ओ गोबां ओ माखासे बुस्थुफोरखौ जोंबो सोलोंनानै लाखियो बिथांमोननि थानाय जानाय माबायदि बेरायो गाननाय द्रेस फोर माबोरै जों बेफोरखौ माने सेयार खालामलायनो हायो आरो नोंथां।
औ
बेजों बेजों लोगोसे जोङो जोंनि जेनाखि गाननाय आरिमु एबा हारिमु जायखौ जों ट्रडिसनेल होननानै बुङो इंराजियाव जेरै द खोना गामसा आर'नाइ बेफोरखौबो माने जों बिथांमोननो गानहोनानै एबा जों फोरोंहरनो हायो आरो नोंथां बेफोरखौबो माने माने बेफोरनो जों बुंनो थाङोब्ला माने दावबायनायनि गेजेरजों गोबां माखासे मिथिनो मोनै बुस्थु एबा सोलोंनो हायै माखासे मिथिस'यै ओ बाथ्राफोरखौ एबा नुफेरै जायगाफोरखौ जों दावबायहैनानै गोबां गोबां माखासे सोलोंथाइफोरबो लानो हायो आरो नोंथाङा। नोंथाङाबो बेफोरबायदि दावबायनो मोजां मोनो एबा बबेबाफोर जायगाफोराव बिदिनो दावबायफेरबाय नामा नोंथां?
आंबो दावबायनाया दावबायबाय नोंथां। माखासे जाय जायगाफोरखौ दावबायनायखौ दा थि गोसोआव गैया होमबाबो आं बबे बबे दावबायनायाव गोसोआव दङ आं बेखौ नोंथांनो फंनैसोबाबो खोन्थालांसै जिहेथु नोंथाङाथ' एसे सिगाङावनो मख'खादों दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जेन'बा दाबसे जायगानिफ्राय
फ्राय
गुबुन दाबसे जायगासिम माने सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै माबा मोनसे गुबुन गियाना आरिनो थाखाय ओ बा जायगा नायनो थाखाय दावबायनायफोरखौनो थांनायखौनो दावबायनाय होननानै बुङो दा बे हिसाबै जोङो सोलोंथाइखौ दोन्थ'नानैब्लाबो सोलोंथाइनि अनगायै आरोबाव जोङो इन्दिभिजुवेलि बा सासे सानै ज' जानानैबो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जायगा नायनो थाखाय बा बेफोरनि फारसे मिथिनो थाखाय जों दावबायलाङो। दा बे हिसाबै आङो गिबियावनो जोंनि आसामनि सिङावनो थानाय
नंगौ नंगौ
से जायगाफोराव थांनायनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। दा ओ मानास माहारियारि हाग्रामा ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायलांबाय नोंगौ बेवहाय जोङो मोसा गान्दा दाउराइ बेफोरबायदि जिब जुनार मैदेर बेफोरखौ जों नुनो मोनो । बेयाव आंबो थांखांबाय आरो बेजों लोगोसेनो रायमना माहारियारि हाग्रामा बेयाव हाग्रानि अमा गान्दा आरो बेजों लोगोसे लोगोसेनो जोंहा गोमालांनो हमनाय डनेस दाउ ओ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो आरो जे बै सनात सनालि मोख्रा ना मा होनो गलडेन लांगुर ओ बेखौबो बे नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां आरो बेनि अनग अगायै जोंहा आरो दा नैबे जिहेथु गुवाहाटियाव ओ दा ओ सहिद समादि खेथ्र' जे लुफुंबाय थादों बे जायगायावबो आङो था दावखांबाय जिहेथु बे सहिद समधि खे्रआवहाय गोदानै लुजानायाव माने बै समनि भारत उदांस्रि सोमावसारनाय समावहाय जिहेथु ओ इंराजफोरनि हेंथायै बा गुबुनारिफोरनि हेंथायै ओ गावनि हा भारतनि उदांस्रिनि थाखाय जे दावहा नांनानै जिउ गोमालांनाय
नंगौ नंगौ
ओ आसामनिनो माखासे गुबुन गुबुन हारि माहारिजों लोगोसे जोंनि बर बर'फोरनि जाय सुबुंफोरा रुंसारि जादोंमोन ओ बैसोरनि मुंख्लंफोरनि बे गोसोखांथिनि मुङाव बेवहाय माने ओ फिसा फिसा ससे ससे हाफ स्टेसु बानायनानै दोननाय सिङाव हाय बेखौ जोङो नुनो हायो आरो बेफोरखौ नुयोबा जों गोग्ग खाङो आरो बेवहाय जोंहा ओ गोबां बर'फोर मुंख्लं जानाय आरो बिथांमोननि मुसुखाखौ सफा सफायै बानायनानै दोननाय यो जोबोरै बाख्नायथाव आरो बेजों लोगोसे गुव गुवाहाटियावनो थाबावनाय ओ आसाम स्टेट मिउजियाम जिहेथु बेयावबो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि दानाय लुनाय बिसिनि थानाय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि माखासे ओ मुवा बेसादफोर बा नायथावना ओ सावगारिफोर बेवहाय जथायनानै दोननाय दङ दा बे हिसाबै बेयाव बर'फोरनि जि दानाय आरो बर'फोरनि ओंखाम संग्रा न' बानायनाय बा गायहेन उवाल बेफोरखौहाय बेवहाय जथायनानै दोननाय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथाङा
नंगौ
आरोबाव बेजों लोगोसेनो आं दावबायबावदोंमोन ओरै आसामनिनो माखासे जायगा जेरै शिबसागरथिंजाय ओ गोदोनि माने जोंनि आसामनि बायखोन्दा नेरसोनफोर जेरै रंघर खारेंघर बेफोरखौ जों बिजाबाव फरायनो मोनो दा ओ उनावहाय बेयाव थांनानै बेफोरखौहाय गावनि मेगं मेगनजों नुबोनो मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो शिब दल ओ आसामनि गोजामसिन बेफोरो माखासे अन्थाइजों बानायजानाय बायखोन्दा नेरसोनफोर राजा महाराजाफोरनि बे थावनि दिनैसिमबो ओ जोंनि माबायावनो बे रायजोआवनो दङ आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव
औ औ
बेफोरखौ नायनानै माने जोंङो ओ गोग्गानानै लानो हायो लोगोसे ओ जोंङो बेनिफ्राय सोलोंनानैबो लानो हायो आरो जिहेथु राजा राजा जानानै रायजो खुंलांनाय समाव बा माबा मोनसे बे समाव जे माने नोंनि दानख'नाय बा बानायनानै दोननायफ्रा मबेबा मोनसे समावहाय
हाय ओ
मानिबा बेयो उननि समावहाय बेखौहाय जारिमिन हिसाबै जोङो मोनफिननो हायो आरो दा बेफोरखौ बेनि गेजेर- मिथिनो मोननायनि राहा मोनदों दा बेबायदिनो नोंगौ दावबायनाय नि गेजेरजों जोङो गोबां गियान आरजिनानै
नानै लानो हायो नंगौ-नंगौ-नंगौ बे दावबायनाया सासे सुबुंनि थाखाय माने जोबोद गोनांथार जिउआव नोंगौ नोंथां नोंगौ नंगौ
दावबायनायनि गेजेरजों जों गोसोआव माबा मोनसे जेन'बा जेंना सोमजिनाय बा गोसोआव गोजोननाय गैयै थासारि बेफोरबायदि जादोंबाबो जों दावबायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे मिथिंगानि मोजां सावगारि बा दावबायनानै लोगोफोरजों रायज्लायनानै जोङो गावनि गोसो गोसोनि ओ जे गोसोआव गुलुं गुजुं मोननाय बेफोरखौहाय जानगार होनायनि हायो आरोना नोंथां ओंखायनो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै आंबो सानो
नंगौ नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा ओ सावरायनाय नि समाबो जानानै फैबाय अब्ला जों सावरायनाय -खौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां जागोन जागोन औ